औ नोंथां औ
मा खामदोंमोन नोंथाङा?
ओ बिब ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
बिदि आरोखि
हो
मा खबर नोंथां खबरफोरा माबोरै खबरफोरा माबोरै नोंथां
खबरा मोजाङानो नोंथांनाालाय माबोरै
आंनाबो थिगानो दङ बर्थमान बिदिनो
आदसा ओंखाम जाखांबायमोन नामा
औ औ जाखांबायमोन नोंथां नोंथाङाबो जाखांबाय
औ सानजौफनै जाखांबाय
मा ओंख्रिमोन नोंथां
आ जंना खुमब्राजों दाउ बेदरसोमोन नोंथां नोंसथां नालाय मांखोमोन
नोंथांना माथो जोबोरैनो गोथावमोन ओंख्रिया जोंना माबा नाजों मैथासोमोन
ए मोजाङानो नोंसोरना गरमाव जानो मोजां नना गोखैया
औ गरमाव बिदिनो गोखैफोर जानांगौ
औ
आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै एसे सावरायनो होनना फैदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनब्ला सावरायजागोन नना नोंथां
औ सालायजागोन नोंथां
बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै दावबायदनोसै नामा नोंथां
औ जागोन
दिनैहाय आं इन्टारनेटनि बागै एसे लादों आरोखि जे जोंहा इन्टारनेटजों माबा मुलाम्फा दंनाा जोंहा इन्टारनेटनिफ्राय खहा दं माने इन्टारनेटनि माखासे गोदै गोखा आरोखि आरोखि बेफोरबायदि बाथ्राफोर नोंथाङा बुंग्रोना आं बुंग्रोनो
औ नोंथाङा बुंग्रोदो अब्ला
ए इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जों गोबां बिदिनो जों माखासे ओनथारनि दााय बायदि रोखोमनि जों सोलोंनानै लानो मोननो हायो बा जों इन्टारनेटनि जुगोदै दाब दाब जायगायाव जाना बिदिनो जाथायफोर जानाय जाथायफोरखौ इन्टारनेटनि जुगैद जोङो गोख्रैनो जोङो बा बिदिनो जानबुंफोरनि जानबुंफोराव नायनानै जों मिथिनो मोनो जे मााहोदों बबावबा बिदिनो बांग्रिं बांग्रिं मावनाय दैबाना आरो हाजो बायनाय बायदिसिना बिदिनो गोबां बेफोरबायदि इन्टारनेटनि जुगेदि जों मिथिना मोनो आरोखि जे दाब दाब जायगाफोरावहाय जानाय जाथायफोरखौहाय नैबे इन्टारनेटनि जुगैदै जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो बिदिनो इन्टारनेटजों जोङो गोबां बिदिनो सोलोंनानै लानो हायो गोबां बिदिनो आथिखालावहाय फरायनाय मानाय बेफोरखौ जों इउटुबफोराव मोनसोयो आरोखि। जेन जोंहा इउटुबावहा गोबां बिदिनो सोलोंना लानो मोनो। जे जोंहा जे जोंहा आथिखालाव गोबां बिदिनो फोरोंगिरिफोर थासै इउटुबावबो। इउटुबावहाय बिदिनो गोबां फोरोङो जे जोंहा आथिखालाव बिगियान आरो बिदिनो सानखान्थि बायदिसिना बिदिनो जों फोरोंनायखौ नुनो मोनसै आरोखि। जे नों मा नांगौ नों रोङैफोरखौहाय नों सोलोंनानै लानो हागोन आरोखि नैबे इन्टारनेटनि जुगोदै बा इउटुबनि जुगेदैनो। बेफोरखौ मोननो हासै आरोखि आरो बिदिनो गोबां ससियेल मिडियाफ्रावहाय
औ।
ओ ससियेल मिडियाफोराव बिदिनो गोबां भिडिअ'फोर आगारनानै आथिखालाव रां आरजिनायखौबो नुनो मोनसै आरोखि। आरो बिदिनो जों इन्टारनेटनिफ्राय बिदिनो गोबां मोनथिनानै लानो मोनसै। आरो बिदिनो गोबां जों मोनथियै मोनथियै खोथाफोरखौ जों इन्टारनेटनिफ्राय गोबां जौगानायनिफ्राय जौगानानै जों बेफोरखौ लानो जौगानायखौ जों नुनो मोनसिगोन आरोखि इन्टारनेटनि जुगेदिहाय
आरो बिदिनो जों गोबां इन्टारनेटनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायोबा मोनथियै बुस्थुफोरखौहाय जों मोनथिनो मोनसै आरो जों बिदिनो आरोखि इन्टारनेटनिफ्राय जों गोबां बिदिनो आथिखालाव गोबां जौगानाय बिदिनो बायदिसिना नायनाय मबाइल नायनाय। गोबां बिदिनो आथिखालाव महिलाफोरा नोगोद भिडिअ' बानायसै फेस बुक इन्सटाग्रामफोरावहाय जे थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो होननानै नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ महिलाफोरा बहुत भिदिअ' बानायोथ'।
औ।
औ दे।
बेखायनो जों नुनो मोनसै आरोखि फेसबुकफोरावहाय इन्सटाग्रामफोरावहाय जि गावसिनि जानाय लोंनायखौ देखायगोन आरोखि महिलाफोरा। ओजों हायो बिदिनो जानाय लोंनायफोरखौ देखायनो हायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो ओ फालांगि मावनाय फोरखौबो गावनि फालांगि मावनायफोरखौबो देखायनो हायो। जोंहा बिदिनो गोबां इन्टारनेटनि जुगेदि मोननो हायो आरो बेफोरखौ।
ना मा होनो नोंथां औ नोंथाङालाय बेफोरबायदि भिडिअ'फोर बानायगोना बानाया?
आंथ' बानाया आङो ससियेल मिडियाआव बांद्राय एकटिभ थाया आरो। आं बांद्राय मोजां मोना आरो औ आं नांगौखि निखौल' माने इन्टारनेटखौ बाहायजाथाव खामानियावल' बाहायो आरो आं बांद्राय बेफोरबायदियाव इन्टारेस्ट गैया एबा मोजां मोननाय गैया आरो इखायनो आं नांगौसिबांल' बाहायो औ।
माने नोंथाङा बेफोरखौ औ ओरैनो नांगौआवल' बाहायो आरोखि जे बेफोरनिफ्राय माबा फोर मोनथिनो मोनथिनो लुबैबाल' नोंथाङा बाहायो आरोखि ना बेफोरखौहाय।
औ। नंगौ नोंथाङालाय माबोरै माबोरै बाहायो?
आङो इन्टारनेटखौ बिदिनो ओ जे जोंहा बाइकनि कालेकसन देखायनाय बिदिनो स' रुम दं नालाय स' रुमखौ बाइकखौ देखायो आरोखि जे माबा गोदान इयामाहानि बाइकफोर गोदानफोर फैब्ला बेफोरखौहाय देखायो आरोखि जोंहा बिदिनो इउटुबाव इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बिदिनो बायदिसिना ससियेल मिडियाआवहाय मा होनो बेखौ ओ स्पनसार होनो ना इंल्गिस नि
औ
औ औ बेखौ देखायो आरोखि जोंहा जोंहा गारि गोदान फैदोंब्ला बा बिदिनो गारिनि गोदान भारजेन फैदोंब्ला बेफोरखौ देखायो आरोखि इउटुबाव इउटुब इन्स्टाग्रा फेसबुकफोरावहाय
बिदि आरोखि आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो मोनथिनो मोनो बा जों गुबुननो खोन्थानो हायो आरोखि बेफोरनि ओमफ्राय बेफोरनि बागै जे सोरबा लानो गोसो दंब्ला कनटेक्ट खालाम होननानै
उम
बिदिनो डाउन पेमेन्टफोर खोन्थागोन आरो बिदिनो गोबां खोन्थागोन आरोखि जोंहा बिदिनो इयउटुबनि दारैहाय खोनथा खोन्थागोन आरोखि बेफोरखौ इउटुब बा फेस बुक बिदिनो इन ग्राम बायदिसिना बेफोरबायदि ससियेल मिडिया वेबसाइटनिफ्राय खोन्थागोन आरोखि। ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बिदि आरोखि इन्टारनेटनि होनोब्ला इन्टारनेटनिफ्राय बेफोरबायाददि मुलाम्फा मोनोब्ला नोंथाङा इन्टारनेटनि माखासे खहाफोरखौ खोनथादो दे?
औ जोंहा इन्टारनेटनि खहायाथ' गोबां बिथिङावनो खहा जालांदों। दा बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो दानि जुगाव बयनिबो आखाइायावनो मबाइल थायो। जाय मबाइलखौ उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो बाहायो आरो। नंनायनि नङिनि इन्टारनेट बाहायसिगोन बाहायनानै बे फोरनि बायदिनो नांगौनिफ्राय बाहायरा बाहायसिगोन फरायनाय लिरनायाव खहा जालांसिगोन उन्दुनाय मोजां जाला गेलेनाय जाला सिगां गो-गोदोथ' जों इन्टारनेट गैयैयाव क्रिकेट गेलेयोमोन होसोलायनाय गेलेयोमोन औ आरो बल बानायायलायनानै खुुबैलायनाय गेलेबावोसोमोन आरो दैयावबो दुगैलायबावोसोमोन जे दानि गथ'फ्रा नाथाय बेफोर औ दानि गथ'फ्रा नाथाय बेफोरबायदि खालामला
औ औ
उम मानो होनबा गथफोरा दाना मबाइल लाजोबो नालाय
औ माबा पाबजिनो फ्रिफायारनो मबाइल एजेन्सो गेलेला बायसैना
औ बिनि थाखायनो दाना इन्टारनेटखौ बाहायलाबायसै आरो नोंनायनि नोङिनि
औ
इनि थाखाय नों गथ'फोरा मोजांबो जाला एक्टिभिटिस खालामला नालाय देहायाबो गोख्रों जाला आरो
औ
उम बेफोरनो खहा जालांदों आरो जोंनि दा फैबाय थानाय बा नुबाय नुबाय थानाय बेफोर माबायावहाय जेनेरेसनाव एबा फिरियावहाय। बेफोरबायदिनो जालांगासिनो दं आरो जोबोद खहा खालामदों ओ आरो खहा होनो ब्ला जोंनि आइजोफोरा बा हिनजावसाफ्राबो गोबां बेबाय दि ससियेल मिडियाआव एक्टिभ थायो। रां खामायनो होननानै बेफोरबायदिनो गोबां सोरबा सोरबा मोजां कन्टेन्ट हगारो सोरबा सोरबा जोबोद गाज्रि गाज्रि कन्टेन्ट हगारनानै बे बेफोरबायदिनो रां खामायनायनि आरजियै सर्ट कार्टयै नागिरो आरो बेफोरनो जोंनि इन्टारनेटनि गोहोम खोख्लैयो जों मोजाङै बाहायोब्लाथ' मोजाङै जायो नालाय गाज्रि बाहायनायावसो गाज्रि जायो माखासे बयबो सुबुङानो एखे जाया नाथाय सोरबाफोर मोजां कन्टेन्ट खालामनानै मोजां जायो। सोरबाफोर गाज्रि गाज्रि कन्टेन्ट खालामनानै बेफोरबायदिनो गाज्रि रां खामायनो सानो आरो आरो इजिबो जाबाय नालाय। ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै दानिया बेफोरबायदिनो फैसा खालामायनो एबा रां खामायनोबो आरजिनो हायो नङा होमबा।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो इन्टारनेटनि जोहै आरो इन्टारनेट खहा होनोब्लाथ' जोंहा बेफोरबायदिनो फरायनाय लिरनायाव मेनावनो डाउन जालांबाय सुबुंफोरा फराय लिरनायाव गोग्लैसोलांबाय औ गोदोनिया स्ट्रं जायोमोन देहाबो मोदोमबो दानिया देहा मोदोम बै जालांजोबबाय एबा दुरबल जालांजोबबाय आरो मबाइल नायनानै सानफा सान फा न'सिङाव थायो। नोंथाङाबो थायो नामा?
नंगौ नोंथां आंहा बेफोराव बाराय फोराव इन्ट्रेस्ट गैया आरोखि आं गावनि बे बेफोरखौल' देखायो आरोखि जे स्पनसार खालामनांगौ बेफोरखौ देखायो आरोखि जे मानसिफोरा मोनथिनानै फैथों बा लानो गोसोफोर गोसो दंबोला बेफोरखौ आंनाथ' गुबुन खामानि दं नालाय बेफोराव आंहा बांद्राय बेफोराव समनि थाखाय। सम गैया आं गावनि खामानिखौस सो मावो आं सम समलाय बेफोराव माव ओरैनो थायो आरो ओरैनो थाब्ला बेफोरखौ ओरैनो नायो आंहा बेफोराव खहा दं होननानै साना आरोखि मुलाम्फा गैया आरोखि जे नङा होनब्ला बेजों बेफोराव थाबाय थाबा बांद्राय ओं।
औ औ इन्टारनेटा जोंनो बेराद मोजांबो खालामना होदों आरो जेरै जों जुगा जुग खालामनो हायो गोजाननि फ्राय जेरै नोंजों आंजों दा राय्लायबाय दं बेफोरबायदि गोजाननिखौबो खा थि खालामना होदों आरो इन्टारनेटआ मोजाङालाय बुहुत मोजां नाथाय खहाबो गोनां आरो। औ बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रियाथ' थाखायो मोनसे बुस्थुआव गाज्रि मोजां थाखायायो नालाय उम जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला फैसानि मोखाङाबो मोननै होननानै जों मोनथिनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो मोजां थाब्ला गाज्रिबो थायो।
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ समायथ' जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोबोर जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां। इन्टारनेटनि बागै इयुनाव बेफोरबायदि सम मोनोब्ला नोंथांजों सावरायबावनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे अब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।